खोनादों।
अ नोंथां दासो खोनादों।
अ आवाजआ नो एसे नेटनि प्रब्लेम खोमा दासो खोनाफैदों आंनाबो।
अ ओमफ्राय नोंथाङा फ्रिमोन नामा एसे।
नोंथां फ्रियालाय फ्रिमोन आंङो।
अ नोंथाङा फ्रिबा बिदिनो माबा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन।
आ हा।
अ ओमफ्राय जाखांबायमोन नामा।
ओं जास्ट माने आं जाखांनासो दसे गामियाव माने लामाफ्राव ओंखारलाबाय न'आवबो नेट नाङा नालाय। ओंखायनो दसे इउटुब बा बायदिसिना सो नायनो फैदोंमोन आं।
उम ओमफ्राय जानानै अ माबा मा ओंख्रिमोन?
जोंना जानाया माबा दोनै जेनिखि गाङलिया हाथाय दङमोन नालाय अमा बेदर जों खुन्दुलिसोमोन ओमफ्राय जोगोद आ जाखांबाय नोंथाङा।
औ जाखांबायमोन नै जोंनाबो।
ए माथो ओंख्रि जाखोनो।
अ जोंना मा होनोमोनलै मैखुन बाजिसोमोन नोंथां जेबो गैया।
ए।
होमबा जों सावरायनो
औ औ औ नोंथाङाबा दामा आं सावरायनो नागिरदों बुंजागोन दे।
औ बिदिनो आं नोंथांनिबो एसे फोरमायनोसै नोंथांखौ खोन्थालायनो हागोन। रोंगौथिफोरखौ एसे फोरमायलायदो। दा माने खोथ खोथायानो जाहैबाय सावरायलायनाय मेन जोंना टपिकआनो जाहैबा दा जों गोदोनि जुग ओमफ्राय दानि जुगाव जोंहा मा-मा सोलायबोखोना। मा-मा सुबिदा मोनदों खो गोदो जुगाव मा दंमोन मा गैयामोन दा मा मोनबोखो। ना बेफोर बेफोरबायदिनि खोथायावहाय ऐसे सावरायलायनो होननानै फन हरदोंमोन। दा
नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा एसे जेनेबा जोंना गोदो मा दंमोन दा मा गैया मा सुबिदा मोनबोखो। ओ डेभलपमेन्टफोरो
दा माने नोंथाङाथ' जिबायदि सोंदों आंनाव बेफोरनि बेफोरनि बाथ खौ मानो आं एसे रोंबाबो रोङाबाबो एसे बुओ बुंहरनोसै आं नोंथांनि सिगाङावनो।
औ।
ओ ओ गोदोथ' जों नुनो थांदोंमोन गोदोनि जों दानि जुगजोंथ' मिलायला जाहैबाय।
होम-होम।
गोदो जों नुनो थांदों ओ जोङो लामा ओ लामानि बिसय बुंग्रोनोसै आं। जों गोदो लामा होनबा लामायानो मोजां गैयामोन। हाग्रा बारिमोन गोदोनि जुगाव। ओ रां लामा होनबाबो जों हाब्रु।
उम।
हाब्रुजोंनो जों थाबायोमोन गोदोनि जुगावहाय ओमफ्राय गोद गोदोनि जुगावथ' साइकेल होननायाबो गैयामोन माबा मोनसे जोङो हाथाय होन अबावबा थांनो होन टाउन सहर थांनो होन टाउनावथ' गोदो बहुद खममोन माने टाउन होननाय बुस्थुआ दासो इसे बारायलां हमबाय नालाय गोदोनि जुगाव जोड़ो माने जोङो टाउनाव थांबाबो जोङो थाबायना थांनांगौमोन।
उम।
आरो जोङो जामबुं होननाय बुस्थुखौ नोंथाङा बुजिखागोन नालाय। अम अम ओ औ जामबुं माने मबाइल जामबुं होननाय बुस्थुआथ' गैस्राय होन जायो। गोदोनि- गोदोनि जुगाव जोङो माने सोरबा गोजानाव थायोबा जेने बा बेजों रायज्लायनो गोसोबा जोङो मा होनो लाइजाम -लाइजामसो जोङो लिरनानै दाख गर'हाय जोङो जमा दोनोन औ जों गोदो नुनो मोनदों बेफोरबो आरो मा होनो गारि मथर बांद्राय गैयामोन।
औ।
औ गारि- मथरबो बांद्राय गैयामोन दानि जुगावथ' बुहुद मोजां जाबाय लामा सामा
उम।
अम लामा सामा होन गारि मथर होन बहुद बांबोबाय। आरो गोदोनि जुगावथ' जोङो दैमा बिलो मा होनो ब्रह्मपुत्र दैखौथ' जोङो मा होनो
नावजोंसो बारनांगौमोन नङा दालाय?
नंगौ नंगौ।
गो-गोदोनि जुगावथ' नावाबबो गिदिर गैयामोन ओरैनो फिसा फिसौ सोमोन। बेयावबो मानसिफ्रा बांद्राय जाया सानै साथामल' लानानै बारहयोमोन। ओमफाय दा जों गोदान जुगाव नुनो मोनदों दालां जाजोब्बाय। ओ नावजों बारनांला जोङो जों थाबायनांलाबो टाउनफोराव जों थांबाबो जेनेबा जोङो गारि मथरजों थांनो हायो दा न'फ्रामबो सोर सोर न'फ्रामबो जोंना गारि जाजोबबाय गारि मथरा बांबाय। अम आरो दा जामबुं होननाय बुस्थुआबो बांबाय न'खर सायावनो सासे मानसि से साबा मानसि थाबा साबानावबो थासै। दा जों माने औ गोजानाव थाबा जोङो जामबुं होनायजोंनो जोङो रायज्लायहरनो हायो खा खबरखौहाय मोजां गाज्रिखौहाय। जाथि खुरमाफोरखौहाय। नों बोरै दं, माहा दं, गोजानाव थांब माने गिनांगौ गैला आरो गोदोनि दिनावसो जोङो खबर मोनाबा गिलुं गिलुं मोनोमोन बे मानसिया बोरै दं खबर मोनाबा दानि जुगाव जोङो जामबुं बुस्थुजोंनो जोङो ओ मिन्थि जोबसै आरो। ओ आरो जों बेलेग देसावहाय मा जादों जोंनि जायगायाव मा जादों जों बेफोरखौ जों जानबुं बुस्थुजों जोङो इन्टारनेट होननायजोंबो जोंङो नुजोब सैथाना बा जामबुं बुस्थुआवनो आगार जोबखासै दा बायदियाव बिदि बिदि जा जोब्बाय होननानै आरो जों अखा बोथोरखौबो जों मिथिजोबसै मिथिजोबसै आरो गोदोनि जुगावहाय जों नुनो थांदों द ओ दखान सहर बेफोरबो बांद्राय गैयामोन।
औ नंगौ।
औ दा नोंथाङा आरो माखासेखौथ' आं बुजायबाय बेखौबो बुजायनो एसे हायोबा नों नोंथाङा बुजाय हरनो हागोन आंखौ।
औ आंनिबो दिमागाव मोन मोनससे खोथा सोलिनानै दं आं बेखौसो फोरमायहरनो सानदों नोंथांनि सिङाव
हेलौ? हेलौ?
औ औ खोनादों औ।
औ दा आं एसे सेथियावनो बुंनो सानो आरोना जेनेबा खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों।
दा आं सेथियावनो बुंनो सानदों आरो गोदोनि जुगाव जेनेबा गोदोनि ओमफ्राय दानियाव जों दिफारेन्स नायोबा गोदोथ' जोंहा सबसे मएइन बुस्थु ना कारेन्ट जों जे जा कारेन्ट बाहायोना इलेक्ट्रिसिटि बे कारेन्टआ गोदोनि जुगाव गैया मोन होमबा गोदोनि जुगाव हाय‌ गोबां समस्या जायोमोन हमनानै दा जोङो कारेन्टजों मा मा सोलियो जोंना कारेन्टजोंहाय जोङो लाइट सुखांनाय मानाय ना? बेफोरो जोंना बिराद खोमसि खोमलाव बिराद जायोमोन मोनाब्ला जोंहा बोरां उसुबिदा जायोमोन बुंनो थाङोबा, दै मथर ना जों दानि जुगावथ' जोंहा दैखर माबा माबि थिपकल बेफोरखौ बारा जों बाहायनाय जाला। जोंना गासैनिबो न'खरावबो दै मथर थायो। दा बे माजों सोलियो कारेन्टजों, होनबा गोदोनि जुगाव बेखौ जों ओम गोदोनि जुगाव जों नुनो मोनामोन दा जोंहा गोबां सुबिदा जाबाय मोना मोनाफोराव जोंहा खोमसि खोमलाव जाला बयनावबो लाइट बाल्ब थाजोबो, दै मथर थायो, दैनि सुबिदा थायो। लाइटनि सिन्था थायो गोदो जों नुनो मोनोमोन मोनाबाथाय जोंहा बाथि सावनानैसो जोङो मा होनोमोनलाय ओंखाम संनांगौ जायो बा लेखा फरायनांगौ जायो बै समावहाय। दानि समाव बिदि नंला गोबां सुबिदा मोनबाय दैनियाव बुङो ब्ला जोंहा दा मथर मोनबाय दै मथर गोसोबानो सुइस होबानो जोंहा दैया मोनो नाथाय गोदोनि जुगाव बिदि नङामोन। गोदो दैनि थाखाय गोबां समस्या जायोमोन मानो होनबा बै समाव ओ दैखर खुरनो थाखाय हायामोन बयबो गामि दरसेयावहाय दैखर मोनसे बा मोननैल' थायो बयबो बेयावनो थांनानै लायनांगौ जायोमोन।
औ औ।
ओम गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन आरो।
औ औ।
ओ आरो नोंथाङानो दा आंनि सिगाङाव बुंखाबाय गारि मथर ना? बै समावहाय जोंहा गारि मथर गैया साइकेल नुनो थाङो नाथाय बै समावहाय गोबां दामफोराबो बिराद माने बुरजामोन। बयबो लानो हायामोन दा बे दा बेवहाय थाबायनांगौ जायो लामा गाज्रि गोबां हाब्रु हाला, हाग्रा बारि ना मोसौ, मोसा फैला बायगोन जिब जुनार माने गिनांगौ जायोमोन आरो, नाथाय दानि जुगाव जों बिदि नंला लामाफोरा गोबां मोजां जाबाय फाखा जाजोब्बाय बयहाबो गारि मथर थायो मोनसेबाबो न'खर फोरावहाय ना माने गोदो ओमफ्राय दानियाव जों बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा खस्थ'आ खमायबाय माने सुबिदा बारायनायखाय जोंहा खस मावनाय दांनाय दा जोंनिनो दिनै गाबोननि खामायनाय मानायावबो गोबां जों सुबुबिदा खौ नुनो मोनो। गोदोनि जुगावहाय बिदि साख्रि बाख्रि जों नुनोबो मोनामोन मानो होनबा बै समावहाय बयबो खारबो गोदान बयबो आबादारि मावनानैल' जानो जों जिखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दायो बिदि नोङा जोहा टेक्न'लजि दायो फैबाय आरो बेल' नोङा नों लेखा फरायनायावबो बिराद लेखा फरायनायनियाव गोबां सुबिदा मोनबाय दा नोङो मोजां लेखा फरा खालामोब्ला नोंहा साख्रि बाख्रि लानोबो नों हागोन आरामै दरमा लानानै नोङो न'खर सलायनो हागोन।
औ
बै गोदोनि जुगाव बिदि नङामोन मानो होनबा बयबो न'खरैनो नोङो खस्थ' खालाम नङाब्ला नोङो न'खर सलायनो हायामोन बेबादिमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ औ बहुत खस्थ'मोन आरो जेनेबा गो दोनि जुगाव दानि जुगावथ' बहुत बेफोर फारागआ सोलायबाय नालाय जों दाबादियै नोंथाङा बुंबाय गोदोनि जुग औ ओं थेक्न'ल'जि होननायानो बुहुद खममोन दासो बांगासिनो दङो। औ नोंथाङा जिबायदि बुंबाय दैनिबो प्रब्लेम जायोमोन दा बुहुद खहससै
औ नंगौ आरो मोनसे खोथा बाव बै समावहाय जोंहा बेमार आजार जायोमोनब्ला ना नोंथां
औ औ औ
ओ बेमार आजार जायोमोनब्ला बै समावहाय जोहा ओ खोनादों बेमार आजार जायोब्ला बै समाव जोंहा डा क्टारफोरनि गोबां खमिमोन जोंहा मोनसे फिसा बेमार जाबा बेखौ फाहामनो गोबां खस्थ' जायोमोन माने दा जोंहा गासिबो डा क्थार माबा माबि जोंहा जाजोब्बाय आरो मोनसे बेमारनि थाखाय जोंहा मुलिया थाखाथारो बै समाव मुलिफोरा जोङो मोनामोन मोननो थाङामोन दा जों माने बेफोर खौहाय मुलिफोरखौ डिसकभार खालामनानै मोननो हाबाय।
औ
उम आंनि बुंनांगौआ बेसेनोसैमोन आरो नोंथां।
ओ औ औ औ औ खोनादों
ओ बे खोथायाव सावरायनानै गोबां मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय औ ओं